हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
गोजोन सानजौफु नों नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजोफुनि जासि हरनाय जाबाय
औ नोंथाङा मा खालामदों दायो
जानाय लोंनाय जानानै जिरायगासिनो
अ आंनाबो औ आंबो सानजौ फुनि जामु जानानै नै दसे ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो आरो आङो आङो नोंथांजोंहाय मोनसे ए खोथा लानानै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथांनियावहाय आङो नोंथां नियावहाय जोंना जोंनि हमनानै ला जोंनि बर' समाज ना बर' समाजावहाय बा बर' हारिफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जानाय जामुफोर दङ आरो ना बैफोर जामुंफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मा मोन थिगौ बेखौहाय एसे फोरमायलाय
अ हागोन दे फोरमायनो जोंनि बर' समाजनि जानाय लोंनायफोरखौ बुङोब्ला ओ मैगंनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो जेरै अनला दाउ मेवाइ अन ला नारजि अमा सबाइ दाउ बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो लो
औ औ आरो जोङो औ औ दे नोंथाङा बुंगोरलाय
बेफोरखौ जानानैबो माने ओ जोंनि बर' सु समाजाव बिराद मोजांमोन मिजां नाङो आरो
जोंनि बर' हारिया मिथ मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा हारि नङा होमबा नोंथां बेजों लोगोसे जोंना अनला खारै सबाइ बेफोरखौ जानायनि अनगायैबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ खौबो जों बुथुमनायखौ नुनो मोनो फिथाइ सामथाइ जेरैहाय थाइगिर थाइगिर बेनिफ्राय आरो बैयो बे गोखैया हामा होनोमोनलाय बियो बैसो बैसाग गोआव मोसौ थुखैबा जे होयो ना अ थाइखा थाइखा फिथाइ बेफोर औ बेफोर खौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनो बेनिफ्राय आरो था गुसु आरो बिथिंजाय मा होनो जिरखब बेनिफ्राय आरो खुन्थाइ हाग्रानि खुन्थाइआ खुन्थाइ राजा होनो जायखौ खुन्थाइ गिदिरा बेनिफ्राय आरो खुन्थाइ गोखा बेफोरखौबो जोङो अनलाफ्राव होनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जोङो अनला ओंख्रियाव जिथुनाखि जों बाहायो मोदोम होनोनो थाखाय गोथाव थाव होनो थाखाय बे गंगार दुन्दिया होननानै बुङो नोंथां बेखौबो फ्रायनो बेखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे साम' खौ जोङो दैनि फ्राय लाबोयो दैनिफ्राय बुथुमनानै जायो जोङो साम' बेनिफ्राय आरो खां ख्राराइ खांख्राइाया दैज्लांबा गोलोम बो बोथोर माने दाबायदि सिजोनावहाय माने बहुत ओंखारलाबायो आरो बैफोर खांख्राइफोरखौबो जोङो जायो साम' खांख्राइ ना बैफोरखौ जानानै जोंनि बर' समाजनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जानानै मोजां मोनो आरो जिहेथु जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो हाग्रायाव थाबोनाय सुबुं माहारि हिसाबै जोङो बैफोर खौ दिनैसिमबो जानो बावगाराखै आरो जोंनि हारिमु होननानै जोङो बुंनांगोन बैफोर आदारफोरखौ आरो दा नोंथांनि बेलायाव बेहाय जेनेबा नोंमा बर'फोरनि गेजेरा रावहाय माखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो बेखौहाय
औ औ हागोन नोंथां हागोन आंथ' जेरै नाफामाबोथ' बर'नि उम बेखौबो नाफामखौबो जानानै मोजां नाङो आरो बांसिन फेब्रिथ होननानै बुङोब्ला नारजि अमा बेखौ आङो साबसिन मोनो आरो जानानैहाय
नोंथाङा बे उम नाफाम नाफाम देनायनि फरमुलाफोरखौ खिन्थानो हागोन नामा? माबोरैहाय नाफामखौ बानायनाय जायो बा ना फामावहाय मा मा होनांगौ जायो होफानांगौ जायो
फरमुलाखौ मिथिया माने नुवा फैबो आङो ना नाथाय जोङो जोंनि बिमाया बायनानै लाबोनानै होयो आरो
औ औ औ औ नाफामखौ माने आंबो थारैनो बानायनोथ' मोनाखै खिन्थु मानसिफोर खिन्थानायखौ खोनानायखौनो आं नोंथांनि सिगाङाव सेयार खालामनोसै
औ औ बिदिनो हो
उम मा मा होनो थास' गोसोमखौ होयोब्ला बांसिन मोजां जायो होननानै बुङो आरो। नाफामावहाय नाखौ सिगाङावनो फोरानग्रोबाय बांद्राय एसे गोरानद्रायबो माने ख्राव ख्राव सिफ्लेबा गेब्लेनाय बेफोरबायदिबो खालामनो नाङानो होनबाना माने बांद्राय गोरान जायैदों नाफामा गोरान जायोब्लाथाय थावा जायो आरो नाफामा बेनिखायनो एसे रानहोनानै रानहोनानै थास'जों बे थास' गोसोमजों देनानै हासुङाव सोनानै दोनब्लानो नाफामा जायो होननानै आं मोनथिनो मोन्दों आरो। बे
औ
नाफामखौहाय आङो नाफामखौ नाफामनि थावनायखौथ' आं मिनथिला आं जानायबो जाया नालाय खिन्थु जोंनि बर' समाजनि थाखाय खाय बा बर' हारिनि थाखाय नाफामाबो जानाय जामुनि जायगायाव जामुनि फारिलाइयावहाय गोलैफायो आरो। नाफाम नाफामाबो दा जों जोंनि जोंनि हारिनि बा जोंनि समाजनि माखासे जे जा जानाय आदारखौ गोबां हारिफ्राबो अनसायनायखौ जोङो दिनैनि दिनावहाय नुनो मोनो। असमियानो बुं बेंगलियानो बुं बुं अमा जायखौहाय जोङो जोंनि बर' समाजनि बा जोंनि हारिनि थाखाय आंगोनिबो आंगो नङा होमबा अमा बेदरा बै अमा बेदर हाय गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोबां जानो मोजां मोनो आरो दा आथिखालनि मुगायावहाय गावसोरनि जानाय फारिलाइयाव सिन्थाय बिथांमोना अमा ओंख्रिखौ अमा बेदरखौ दिन्थिनायखौ दिनैनि समाव जोङो नुनो मोन्दों नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
अमा बेदरखौ मानो मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला अमा बेदरा गोथाव जायो उन्दै गे देर गासैबो जाजोबनो हायो मानोना जोङो नाफोर जायोब्ला मा जायो सुब बासिनानै होनो गोनां जायो गथ' उन्दैफोरनो अमा बेदरावथ' बेफोरबायदि सु बा हारा थाया नङा होमबा मोदोमानो बांसिन थायो अमा बेदरा बेनिखायनो बिथांमोनाबो अमा बेदरखौ जानानै मोजां मोनो उन्दै गेदेर गासैजोंबो समानै रानज्लायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गुबुन हारिफोरनि बिथिङावहाय जोंनि हारिनि थाखायथ' थारैनो बियो आंगोनिबो आंगो अमा बेदरा जेजोंबो जाजायो अमा बेदरा सबायानो बुं सबायाइ खारैयानो बुं अनला खारैयानो बुं बा फान्थावजोंनो जा आरो जोगोनार लाव बिथिंजाय जेसेबांखिनि मैगं थाइगं दङ आलु मैथा मैथा गो खा माने गासैजोंबो जाजाजोब
औ औ।
दा नोंथाङा अमा बेदरखौहाय मा मा ज जों जानानै मोजां मोनो एसे बर नायनानै खिन्थागोन ना?
औ औ आङो अमाखौ बांसिनै आंथ' नारजि खौ बुंखाबाय। नारजिजों अमाजों जानो माने बिराद गोथाव मोनो। आरो बे गरमनि दिनाव जेसेखि गरमखौ दान दानगारनो थाखाय बे मैथाजों संनाय जायोना अमाखौ बेयो गोखै जाब्ला बेनि नि थाखायनो माने जानाय
जानाय औ औ जानायखौ औ औ।
आरो माने ओ रेस्टुरेन्टफ्रावबो बाहायनाय जायो ना अमाफोरखौबो बेफोराव जेरै ओम आथिखालाव मोननो जेरै ओ ड्राय फर्ट बे फोरबायदि एवनाय खौबो आङो गो बिरिद मोजां मोनो जानानै आरो बे बेमबु सुट होन जाय खब फेसेवनाय मेवाइ औवा मेवाइ होननाय बेजोंबो संबोला आङो बिराद गोथाव मोनो। जानोहाय।
औ औ जोङो अमा बेदरखौ गोबां रोखोमनि बानायनानै जायोना?
औ औ नंगौ नोंथां।
मा होनो जोङो सावना जायो गोलोम गोजां बोथोरनि सम फैब्लाथाइ आरो अमाया साब थाव जाबायेन। थाइसेया आरो गुजियाव सुनानै बेदरखौ हांनानै जायो, सावनानै जानो हायो, एवनानै जायो माने बयनिबो आंगो जानानै फैबाय आरो दा अमा अमाखौ जोङो फिसिनोब्ला जोंहा मा मा मा मा होनांगौ जायो जेनेबा अमाखौ फेदेरनो थाखाय अमाखौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे खिन्था
औ औ जोंनि जायगा फोराव ओ नुयो नायोब्ला माने अमानो मा मा होयो बेफोरो जाबाय गुन्दै जेरै जों बेखौ माइरं माइ सौनायनिफ्राय मोननाय जायो बेखौ होनाय जायो। औ आरो बे बेखौनो बेजों आरो लगायना होनो थाखाय जेरै थास' बेफोरखौ गामि गामि थांनानै हानानै लायनाय खौ नुनो मोनो। आरो बेखौ थास'खौ रुनानै अमानि आदारजों लगायफानानै होनायखौ नुनो मोनो आरो अमा फिसा फिसाफोरनि थाखाय ओंखाम गेफे संनानै होनायखौ आङो बांसिनै नुनो मोनो आरो
औ नोंथां थारैनो एखेयानो आरो अमानि थाखाय जोङो थास' थास'खौ रुनानैबो होयो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा जोगोनार जोगोनारफोर थानायफोरा जोगोनारखौबो होयो लाव होयो बेजों लोगोसे थालिर दाउखा थालिर होननानै बुङो ना बे थालिरखौबो होनाय जों नुनो मोनो बेनिफ्राय आरो माइरं होफायो आरो थास'खौ बांद्राय होयोबा माने बेनिखायनो थास' गोजाबो होनाय जाया आरो जेरैहाय जोङो जोंनि बर'नि हारिनि हारिमु जौ। नङा होमबा? जौखौ जौ संब्ला ओमफाय मा अफ्रि जायो नङा बै अफ्रिखौबो जोङो होनाय नुनो मोनो आरो बे अफ्रिया मा जायोनो अफ्रि मोनजायोब्ला अमाया थाबैनो देरो होननानै फोथायो आरो आरो नंमारगौबो देरो देरनायालाय अफ्रि मोनजाबाय थानाय अमाया थाबैनो देरो आरो दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ना
औ-औ नोंथां
दोनथ'नोसै।